औ ओइ नोंथां आं नै बेलासिनि एसे जिरायलाङो आरो ना खामानि एसे मावहैदोंमोन आं नोंथां जिरायैदोंमोन
अ बिदिसो आरो ना होमबा नोंथां औ ओमफ्राय न'खरफ्रावलाय मारै दं
न'खरफ्राथ' दंसाबजोबो नोंथां बिदिनो ओमफ्राय फंबाय सासे दंहैयो आरो एसे हादराव माबायाव बेलेग हादराव माने बिहा दाख दाख्लैबावैसो साख्रिया माबा जानाय ट्रेन्सफार जानाय खोनादों नोंथां
अ नंगौ नामा होमबाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां औ एसे एनै आरो
ना बिमा बिफालाय मारै दं नोंथां
बिमा बिफाथ' नोंथां दङ दानि इसोरनि उनावथ' जोथोनैनो दं गासिबो मोजाङैनो दंलाजोबो आरो
औ ओमफ्राय जाखांबाय नामा नोंथां ओरैनो बेलासिफोरनि
औ नोंथां बेलासिआथ' जानाथ' जाबायमोन नोंथां औ
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां बिदि
अ नोंथां जानायाथ' दिनै गैयैआनो होनजाबाय माबासिममोन बे हाग्रानि ओमफ्राय आइआ खाना लाबोदोंमोन गाव ओइ गामि खाथियाव थांनायाव हाग्राखाय माबा खिफि बेन्दोंसो खाना लाबोदोंमोन नोंथां मुथानैसो बेजोंनो औ बिजोंनो आलुजों बिदि जिब जिब संबाय बिजोंनो जासाबबाय दिनै औ
गोथाव गोथावआनो माथो नोंथां बिदिबा जानांगौ बिदिनो माखासे नेचारेल मैगंफोरखौबो सानफ्रामबो बेदरबो जाबाय थाबा बोरै जानोना नोंथहा
औ माथो बुंनो आरोना सामफ्रामबोथ' बायनानै जानो हाया नोंथां अ जेनबा बेनि गावारिनि मानसियालायनाा नोंथां गामियारियाव जिरायग्रा औ औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां नोंसिोरनालाय न'खरफ्राव बोरै सोलिगासिनो दं खबरफ्रालाय
बिदिनोसै नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो आरो माथो होनबावनो आरो ना नोंथां बिदिनो सोलिगासिनो उफाय गैयाना साख्रि गैया बाख्रि गैया बिदिनो सोलिनांगौ जायो
औ नोंथां बिदिनोसै आरो ओमफफ्राय गायनाय फुनायफ्रावथ' जोब्बाय नामा आं नोंथां
खोनायाखै नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो दं हेल' अ गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय नामा नोंथां
गायनाय फुनायाथ' जोबथ'वाखै नोंथां दंबावो माने बांसिनखौनो गायखांबाय होनजायो आरोना नोंथां
अ होमबाथ' खोब मोजाङानो माथो नोंथां ना
दंबावो दायो मान बुस्थुआ खोथियाखौ जोंना एसे लेट फाय जाबायना बेनि ओंखायनो माने माखासे फास्स्ट फोनायखौ गायखांबाय आरो ओमफ्राय बुस्थुआ खोथियाखौ बे माने दब्लायनिसोखौ एसे एले फोनाय जानायखाय माने दाबो खोथिया गोरलैनाा जौखौ नायाखै माने नो हायाखै आरो बिनिखायनो दंबावो आरो नङाबाथ' खोथिया फुजानायमोन बा गायखांबायमोन आरो नोंथां उनावहाय अखायासो मा खालामोनथाय नों नोंथां दाथ' जिबायदि अखा उनावखा अखा नागारबा हले एसे लेटआनो जासिगोन बायदिसो मोनदां नोंथां खोथियाबो जौ सनो हायाखैना दायो एसे गुसुङैनो दङ औ ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय बोरै सोलिनानै दं गायनाय फुनायालाय
अ नोंथां जयाथ' गायनाया नै दाख्लैबावै फोजोबनो हाबाय आरोना नोंथां जोब्बायानो होनजाबाय ओमफ्राय आं मासे बोरखौ दोनबाय ना नोंथां मा गायबाय थ अखायाबो मोजां हानाङासै बे जांख्रा जानाय समाव जांख्रा जाफैनायाव बरडिनि सार सारनानै जा एसे एनै दुलागौमोन दै एसे एनै थानाय ओमफ्राय एसे एनैखौ सारबाय दैखौ ओमफ्राय बे बोरैथारखौ दोननाय जाबाय आरो ना नोंथां आं एसे खेथि मावनो होननानै दोननाय जाबाय आर ना नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां ओमफ्राय दैबानाफोर जायाखै नामा नोंथां नोंसिनिथिं अखा हानानै
अ दै बानायाथ' नोंथां अखायाबो बांद्राय बिदि हाख्रुबनायबो जायाखै बिदिनो एफा एनै देरबोदों आरोा नोंथां मफ्राय बावैसो मा बाथरियाबो जानानै थांबाय जाबाय बायबोलाबो बारा जेबो खहानि बारा जेबो खहा जागोनखौ आं सानाखै आरोोना नोंथां जाबायबायबाबो औ
ओमफ्राय रावनिबो बिदिनो न' बांफोर हाफोर खुरखैयाखै नामा बिदिनो आबादफोर न' स खालामाखै नामाेग्लाय दै बानायाल नोंथां
अ नोंथां देग्लायथ' जायासै खोब बोसोरनै जाबाय नोंथां सिगां खोब ओरैबायदि देरबोदों दियो आयु बुंना लाना आरो आ ना नोंथां खोब बोरैजाय जोंहा ओरैजाय जोंनि एरियाथिंथ' लोमसाव फैजोबदों जों गामिनि फरायसालिखौबो एसे स लोमजोबदों आर ना नोंथां
औ औ औ
फरायसालि आरो बे गामियाव थानायफ्राथ' सेस बिराद खस्थ' जादों आरो ना नोंसाव बयहाबो एकदमबारे गामि बेलेग गामिथिंसो खारनानै थाहैनो गोनांलाय जालाय नोंथां
अ बेबायदि जादों आरो ना नोंथां
औ नोंथां खुब बे समावथ' बिराद खस्थ' जादोंमोन आरोना नोंथां बै समनिफ्राय जोंहा एसे एथनाय जादों आरोोना नोंथां दा माखासे एसे एनै थानायखौ दा मावगासिनो दं नोंथां सोलिगासिनो दं आरो खामानियाबो
औ औ
साइदथिंजों जोङो दाथ' जाजोब्बायानो ओमफ्राय जायथिं दैफोर थांनायनि चान्स गैया बिथिं जाय दा ओरैनो लासं मावगासिनो दं आरो ना नोंथां।
आरो ना औ ओमफ्राय गामिफ्रावलाय मारै सोलिगासिनो गायनाय फुनायफ्रा?
अ नोंथां गामिथिंथ' जोङो फ्रै जोबफ्राम जोबबायानो होनजाबाय नोंथां। माखासेयाथ' माखासेयाथ' सोरबा सोरबथ' गायखायानो ओमफाय गायग्राया गायग्राया सोरबा फोजोब्बाय सोरबा बुरजा गोनांफ्रा एसे एनै दोननाय जाबाय आरो ना नोंथां बै गायबावगोन आरो दा अखायाबो गथ गैयैखाय बिसोरबो दैखौ सारनो बादों आरोा नोंथां खोब दै सारनोबो खस्थ' ना नोंथां दैमानिफ्राय बोनो गोनां जायो एसे गोलाव माने खस्थ' जायो आरो नाोंथां।
बिदिनोसै आरो जोंनिथिंबो बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां। माने हाफ्राबो बुरजा बुरजा बुरजा ना गामि एरियावबो गामि एरियानि मानसिफोराबो बिदिनो माने दैनि प्रब्लेम जानानैनो माने गायनो हायाखै आरो औ ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
अ नोंथां आंथ' फ्रियानो दङ औ नोंथां औ
नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां सावरायनो हागोन दे औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै माने एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां मिथिंगायारि जाथाय बुङोब्लाथ' नोंथां माखासे जाथायफोरखौ जोंनो नांगौ नोंथां अखा हानायफोरखौथ' मिथिंगायारि अखा हानायफोरखौ जोंनो नांगौ आरोना नोंथां।
औ
मानो होनोब्ला जोंहा खोब अखानिबो गोनांथि जायो आरोना नोंथां नाथाय खोब माखासे मिथिगानि जिनिस सान्दुंफोरखौबो जोंनोथ' नांखागौ नोंथां औ आरो नोंथां खोब बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगायारि जाथाया माखासे मानसिनि एबा सुबुं समाजाव सुबुंफोरनि एबा बुहुमनिनो होनजायो नोंथां नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आं बावैसो नोंथांनो खोन्थालांदों माखासे मिथिंगायारि जाथाय जेरै गोबां अखा हानायनि जाउनाव नोंथां जोंहा दैबानाफोर सोमजियो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
गोजौ ओनसोलाव हानाय अखाफ्रा जोंनि हायेन ओनसोलजों गोबां स्पिदै दैमाफोरा बोहैबोयो नोंथां हायनि ओनसोलजों बे जाउनावनो जोंहा हायेन ओनसोलाव थानाय हाय ओनसोलाव थानाय जायगाथिं जोंहा दैया खरायै फैनानै जोंहा लोमसाव फैयो माखासे जोंहा थाग थियारि जानानैबो थायै समाव जोंहा दैया मा समाव जानानै फैयो जों बेफोरखौ मिथिसवा लोमसाव फैयो आरोना नोंथां। आरो माखासे आरो दंबावो बांग्रिंफोर मावनायफ्रा जोंनि थाखाय गोबां खहा गोनां जायो नोंथां माखासे टाउन सोहोरफ्राव थानाय सुबुंफोरनि थाखायबाबो बांसिन खस्थ' होनजायो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा टाउन सोहराव जों दानि जुगाव नुयो गोबां गोबां गिदिर गिदिर इनफ्रास्ट्राकसारफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं अफिसफोरा जोंहा बिल्डिं हिसाबै जाजोब्बाय नोंथां दानि जुगाव नाथाय बेफोर लुनायावबो जोंहा बांग्रि मावनायनि जाउनाव माखासे लुनाय न' बिल्डिंफ्रा जोंहा मावनायनि गेजेरजों गोलैयो गेग्रुबो औ नोंथां दानि जुगाव मा बुंबावनो नोंथां माला जायो माला जानानै थाङो जों बे बेफोरखौ जेबो मिथिया खोब खोब जायगा लायै जायगा बांग्रिङा गोबां बिबांनि जायो आरो ना नोंथां नाथाय जोंनि जोंनि साइदजों जों गोबां बिबांनि जानायखौ जों दासिमबो नुफेराखै एबा मोनफेराखै आरोना नोंथां। नाथाय जों खोनानो मोनदों जे गोबां जायगाफ्रावनो बांग्रिङा जोबोर गोसायै मावलाङो आरो गोबां खस्थ' खालामो नाथाय सुबुंफोरनिबो गोबां खहा जायो आरो जिउबो गोमानो हमो आरोना नोंथां। आरो जों बुंनो थाङोब्ला बारहुंखाफोर बारनायाबो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय हिसाबै जों बुंनांगोन बे बारहुं खा बारनायाबो गोबां सिमब्रै सिमब्रा बारबोनायनि जाउनाव जोंहा गोबां न' बांफोरखौ जोंहा उजायखारलाङो बिरखारलाङो आरो बिफां लाइफांफोरा बायसिननानै न'फोराव होसिननाय एबा लामा सामाफोराव होसिननानै जोंहा खोब हान्था मेलानि जाउनावबो जोंहा नस् थ खालामनानै होयो हान्थिजानायखौ हान्थिजायै खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों नों थां खोब जादों जोंथिंबो बारहुंखानि जाउनाव जोंहा दाख्लैबावैसो जों निउसावबो खोनानो मोनदों सासे ग थ'आ बारहुंखानि गेजेराव बिर खारनानै बैग्रि दंफांसो थाहैनाय बा थ्राखौ जों खोनानो मोनदों नोंथाङाबो
औ नंगौ नोंगौ खोनादों खोनादों बिदिब्ला नोंथां आंबो फंनैसो बुंसै नामा मिथिंगायारि जाथायनि सायावहाय औ जाथ' नोंथाङा आं मि थिंगायारि जाथाय होनोब्ला माने जों बयबो सुबुङानो मिथिखायो माने बियो माने गावनो गाव हारसिङै सोरजिनाय माने एबा सोमजिनाय जाथाय। जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि जाथाय बुंनो थाङोब्ला नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै बारहुंखा, दैबाना, सार अन्थाइ गावनाय बांग्रिं आरो अरगें हाजो बिरफुनाय बेफोरो माने गासिबो मिथिंगायारि जाथाय आरो। जोंहा मिथिंगायारि जाथाय जायोब्ला मा सुबुं आरो जिब जुनार ज गोबां खहा जायो आरो। जों जेरै बारहुंखानि बेलायावनो थाङोब्ला जोंहा मा सुबुं माहारिनि थाखाय बारहुंखाया माने जोबोद गोबां खहा खालामो आरो। जेरै माबायदि खहा खालामो होननानै बुङोब्ला जोंहा न' बां, लामा सामा माने बिदिनो बुखारलांजोबो आरो एबा सिफाय लांजोबो आरो बिदिनो लामाफोरनि गेजेराव दंफांफोरा बायथेनानै थायोब्ला जोंहा हान्था मेलानि थाखायहाय गोबां खहा जायो बेबायदिनो न'फोरखौहाय सिफायोब्ला जोंहा। थाग्रा जायगानि थाखाय माने जोंहा गोबां खहा जायो आरो। बिनि थाखायनो माने बारहुंखा जायोब्ला जोंहा गोबां लस जायो आरो आरो दैबानानि बेलायावथ' मिथिखागौ नोंथां जोंहा माने गोबांसिन नि लस जायो होननानै दैबाना जायोब्ला जोंहा माने जानाय लोंनाय दार आरो थाग्रा जायगा लामा सामा बेफोरनि माने गोबां खहा जायो आरो दैबानानि समावहाय जोंहा सु बुंफोरा माने सोरबा सोरबा बायदिया माने जिउबो गोमानो गोनां जायो आरो। जेरै जिउ गो- जेरै जों दाख्लैसो खोनानो मोनदों माखासे जोंनि साखा साखाथियावनो माने दैबानानि जाहोनावहाय माने जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेबायदिनो माखासे मा होनो बांग्रिंनि बेलायावहाय जेरै बांग्रि मावोब्ला जोंहा मा होनो ओ बिदिनो न'फोराहाय बायनानै मानसिफोरा सोरबा बायदिया होसिनजानानै थैनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ दे जांगोन दे नोंथां